हेलौ नोंथाङा खोना हादोंना औ जोबोद मोजां खबरा आंनिया जोबोद मोजां। सोलिगासिनो दं नोंथां।
जानांगौ। दिनै औ आंनाबो मोजाङानो ओ गासैबो मोजाङैनो दं। न'खफ्राव गास सिबो मोजाङैनो दं जोंहा दासान्दि एसे बोथोरा दाखालि साननैसे गो गरम थारमोन दा नै
थां नंगौ जों जोंनियावबो नोंथां दा अखादोंमैदों थेवब्लाबो माने बिदुुं‌ आ दङ आरो। दुङैनो थेवब्लाबो इसिबांसिम ओ थानो हाद्रायै नङा
नंगौ नंगौ जोंनाव बिदुङआबो खमिदों बिदुङा खमिबाय जोंनाव एसे गुसुसो बोथोरा बेबायदिनो देग्लाय बोथोर बिगियनिफ्राबो एसे बिदि बुंलाबायदोंमोन बा जों खौरां बिजोंफ्राव मोननाय बायदियै देग्लाय एसे जिथुबा खोला ओ खोला सोनाब मौसुमि बा फैयो औ खोला सोनाब मौसुमि बारासो दायो बे जुन मासावहा जुन म दानाव जोंनाव जोंनि सा सानजा भारताव बा आसाम आसामाव अखाखौ हाहोयो नालाय बे देग्लाय एसे ओ गोबावजों फैदों आरो सानब्रै ना सानबा एसे गोबाव जादों औ बेबायदिनो
उम बोथोर बिगियाननि सोमोन्दै जोङो जोंनि भारतारि माबाखौ ओ नोजोर होनानै ओ जुग्राफिकेल ओ खौ नोजोर होनानै जों मोननो हायोदि जोंनि भारताव बोसोरफ्रोमबो सिजेन वाइसै अखा हायो दा बेनि ओ मा मा जाहोननि थाखाय हायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा लालिना इलिनानि सोमोन्दै
औ आं नोंथां एसे फोरमायना होनोसै आं मोनथिनाय बायदियैहै आं एसे फरायना मोनदों बिजाबफोरावहा गोदो औ दायो देग्लाय एसे बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला देग्लाय बे बोसोरावहा अखाया एसे खमिगोन मानो होनोब्ला देग्लाय एलनेन' होनना बुङो जिथुबा एल नेन' लालिनाया जोंहा बियो नर्मेल कन्डिसन औ लालि नाया नर्मेल कन्दिसन माने लालिना जाबा बोथोरा मोजां जायो जोंनि भारताव एल नेनु जाबा बोथोरा गाज्रि जायो माने अखा खम हायो रानस्राव जागोन औ नंगौ बे एल नेनुआ जोंनि ओ प्रसान्त लैथोमा जिथु जोंनियावहा प्रसान्त लैथोमा दं बे प्रसान्त लैथोमा थोमानि खोला आमेरिकानि मोनसे हादोर पेरु होननाय हादोर दं बे पेरु हादोरनिफ्राय बेनि जिथुबा पेरु हादोरनि लैथो जिङाव थानाय जायगा औ बेनिफ्राय जोंनि ओ प्रसान्त लैथोमाजों बोहैनानै गुसु बार फैयो आरो नोंथां औ गुसु बार फैयो ओरैनिफ्राय ओ-वार्म कारेन्ट होनना बुङो जिथुबा ओ-ओम नर्थ एम। आमेरिका। ओमफ्राय। बे साउथ आमेरिकासिम औ बे साइड बे बेजों बे जायगाजों ओ- माबा फैयो ओ-वार्म कारेन्ट होनना फैयो वार्म कारेन्ट जाबा मानिया जिथु दैनि सागरनि बा महासागर बा लैथोमानि जिथु। सारफेस वाटार। होनना बुङो बे इंराजियाव बे सापेसवान औ सानि सानि दैया बे दैया गुदुं जायो बेयाव गुदुं जाब्ला बा गुसु गोजौनि गाहायनि दैयाथ गुसु थायो नालाय लैथो मानि गाहायनि दैया गुसु। थायो। बे गुसुदिया गोजौ। फैबा मानिया बेखौ गो-ओ- गोजौनि गुदुं बा गुदुं ओ-गुदुं दैखौ। बे गुसुदैया गाहायनि जिथुवा ओ-ओ-सारफेस। वाटारा गाहायना अ सरि। आ- आफ उइ जायो आरोना गोजौआव फैनानै गोजौआव फैनानै गुदुं बारखौ बिसोरो गुसु खालामना होयो अब्लानिया मा जायो बे पेरुनि पेरु हादोरनि ओ-लैथोमानि जिं जिङआव थानाय ना हमग्राफ्रा मोजां ना हमनो हायो। बेबायदि बेयो। बेयो जाबाय लालिनानि कन्डिसन माने लालिना माने नर्मेल कन्डिसन जेब्ला ओ- वार्म कारेन्ट फैगोन नर्थ आमेरिकानिफ्राय फैनानै पेरुजों फैनानै। जोंनि बे जथुवा हादोरमा दंना मोनसे औ अस्ट्रेलिया हादोरमानि सानजा अस्ट्रेलियाआवहा फैनानै बियो बेहाय ओ-बांसिन माबा खालामो ओ- गुसु बार फैनानै अस्ट्रेलियानि सा। सानजा अस्ट्रेलियाव हा गुसु। बेवहाय अखाखौ खम हाहैयो औ नंगौ अखा खम हाय- ओम बे।
जोंनियावदि ओ-अखा वेस्टार्न गार्डजों फैनाय जे बारहावाया। अखाया जोंनि ओरै आसाम। वेस्ट बेंगलाव नांफैनो हाय हाया। दा बिनि ओ-जाहोनखौ नों। थाङा सुंदै फोरमायनो हागोन नामा?
औ बे वेस्टार्न कार्डजों फैनाय माने नोंथां बे आरब लैथोजों फैनाय बारा बेयो फैनानै वेस्टार्न कार्टआव नांथाफैयो जोंनाव।
नोंगौ।
हाजो वेस्टार्न खालथ हाजो मोनसे हाजो माला।
हाजो।
जेरै हिमालय हाजोमा लानानै बेबायदिनो वेस्टार्न घाटाबो मोनसे हाजो माला। बेहाव नांथारालै सरासनस्रा बे महाराष्ट्रनि सख' बो सोनाबहा थानाय फस्टान गाटनि सोनाबहा थानाय बेफोर जायगायाव बांसिन अखा हायो। फ्राय जोंनावहा खम नांफैयो। उम गुजुरातनि जाहैबाय पुने अ' पुनियाथ' मासआवनो गोलैबाय।
कर्नाटक नंगौ नोंथां। केरेला बेजों बेजों फैनानै जोंनि ओरै दो दिल्लीसिसिम नां फैयो नङा होमबा नोंथां।
गारा नांफैयो।
औ ओमफ्राय जोंनि आसामाव ओ स्पेसपिक जोङो जे अ खा मोननो हायो। मौसुमि बार' दा अब्ला ओ बै ओ इण्डियान इण्डिया नि बे लैथो ओ आन्दामाननि कभार लोगोसे ओरै ओ औ भारत लैथोमा नंगौ।
नंगौ।
बेजोंनि बेजों फैनाया ओरै बेंगलजों ओ उडिसा बेंगल बिहार लोगोसे नर्थ इस्ट ओनसोलाव जों ओ नांफैनायखौ मोननो हायो आरो।
नंगौ नंगौ बे माबानिफ्राय फैयो। ओ भारत लैथोमानिफ्राय फैनानै ओ जिथुबा सोनाब सा खोला सोनाब मौसुमि बार बे बेयाव बेंगल होनना बुङो। मा बंगब सागर बा मं बंगब लैथोजों फैनानै जोंनाव हिमालयआव नांफैयो। हिमालयआव नांफैनानैनो हिमालय सौदाव फैयो बे बारा बेखायनो जों हिमालय हाजोआव सौदाव फैनायनि जाहोनाव जोंनाव जों नर्थ इस्टआव बा जोंनि सानजा सोनाब सानजा सो सा सानजा भारतावहा जोङो बांसिन अखा हानायखौ मोनो बिनि थाखायनो दा बुंनो थाङोब्ला बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हानाय जाय गायानो जोंनि सा सानजा भारताव दं। जेरै मेघालय हादोरसानि सेरापुन्जि आरो मौसुम ग्राम बे मोननै जायगायावनो बांसिन अखा हायो बुहुमनि मादावनो। आरो नोंथां ओरैबायदिबो आसामनि सोनाब क'क्राझार जिल्ला आरो ओ सानजा आसाम तिनसुकिया डिब्रुगर जिल्ला बेफोर जायगायावबो बांसिन अखा हानायखौ नुनो मोनो जों आसामनि मादावहाय। मानो बेयावहाय खना जाहैयो आरो जायगाया ओमफ्राय बारनि मौसुमि बारा बेहाय बांसिन नांनानै हाजोआव सौदावनानै बेहाय बांसिन अखा हानायखौ जों नुनो मोनो। नोंगौ।
जाहोननि सोमोन्दै नोंथांनि फ्राय मिथिनो हाबाय लोगोसे जो नोंथाङा सान नामा ब्रह्मपुत्र लै थोआ दि ओ दै दैमायाजि ओ जोंनि ओरै हल आसामनि बिखानि गेजेरजों बोहैलांगासिनो बिनिबो माबाफोर गोहोमफोर दं नामा? अखा हाहोनायनि
औ नोंथां औ बेबो नोंगौ खोथाया एसे एनै एफा एम्पेक्ट गोलैया बे अखा हाहोनायाव बुर्लुंबुथुर दैमानि मानो होमबा जोंनि ब्रह्म बुर्लुंबु थुर दैमाया बोहैनायल' जादों। बोहैनाय दै बा बा बिनि ओ दैनि लिरथाय जुदि वाटार भलिउम होनना बुङो इंराजियाव वाटार भलिमा सागरफोरनि बा लैथोफोरनि साय ब खम बहुत मोजां खमानो बेबायदिनो ओ जों बिदुंजों सान्दुं बांसिन जाबा बा गोजौ लानानै थाङो दैया बिरना थाङो आरोना गोजौहा उखुन्दै जानानै औ बेजोंबो अखा हायो। नाथाय बेयो जोंनि बुर्लुंबुथुर दैमाया जिथुबा वाटार भलिउमा एसे खम नालाय बेखायनो बिनि गोहोमा गोलैया जोंनि आसामाव अखा हाहोनाया नाथाय गोलैयो एसे एनै गोलैयो आं सानोखि बियो बुर्लुंबुथुर दैमानिफ्राय दैया बिरलांनाय उखुनि जाना बिरलांनाय जाहोनाव अखा हानाया नै पारसेन्ट बा नै जौखोन्दो नङाबा थामजौखोन्दो जागोन खोमा आसामाव अखा हानाया। बांसिन गोहोमानो जोंनि बे मौसुमि बारिनि थाखाय जायो अखा हानाया बेनो आरो बिफां बिफां लाइफां थाबावो अखा बांसिन हायो। बिफां लाइफां
दा जोंनियाव बुंनो थाङोब्ला ओ आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव गोबां ओ आबादारि आरो बर' सुबुंफोरा बिफां दानस्रांनाय खामानिखौ आबाद मावनो थाखाय हिसाबै ओ न'खर फोथांनो थाखाय मावगासिनो। दा बे खामानि मावनाया आबहावानि थाखाय बेसेबां खहा गोनां सानो नोंथाङा?
औ नोंथां नंगौ बेथ' आबहावानि थाखाय गोबां खहा जादों बा जागासिनो। नाथाय गावनि जिउखौ सुफुंलांनो बा गावनि जिउखौ सालायलांनो थाखायबो बियो मोनसे गोनांथार। नाथाय बेबायदिनो जों एसे जोंनि सोरखारा बा सुबुं समाजफ्राव बेफोरखौ बेफोर मानसिफोरखौ बे गोनांथार मानसि जाय मानसिफ्रा दानस्रिंगासिनो बिथांमोनखौ बुजायनानै बिसोरनि जिथुुबा ओ जिहेथु बिथांमोननि ओ खामानि मावनाय प्रफे लिजिमखौ जों सोलायना गुबुन फारसेथिं जों सोलायनो हायोबा साबसिन जागोन होनना बेखौ होननानै सानो औ बेबायदिनो जों आबहावाखौ बा जों मिथिंगाखौ जों बासायना लाखिनो हागोन। मानोना मिथिंगाया जोंनि सुबुं समाजनि थाखाय बा गासैबो जिब जुनारनि थाखाय गोबां गोनांथार औ गोबां गोनांथार जोबोद गोनांथार बय
नंगौ नोंथां ओ आं नोंथांनियावदि मोन नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामबावनि ओ आथिखालाव सुबुं अन जिमाया बुहुमाव बांनायनि उनाव बांबोगासिनो गुबुन हादरफ्राव एसे एनै खमायदों जेरै चाइना जापानफोरबायदि हादराव ओ डिक्लाइन जागासिनो सु बुं अनजिमाया खिन्थु थेवब्लाबो अल अभार नायोबा बांगासिनो दा एमाजन खौ जोङो ओ बुहुमनि मादावनो ओ बुहुमनि लान्स होननानै जों मिथिनो मोनो दा बैफोरबायदि ओनसोलावबो ओ जानायनि क्राइसिस जानायनि जाउनाव गोबां बिफां लाइफां हाग्रा ओनसोल फोजोबदों नोंथाङा मोनदों जानांगौ दा बेबो जोंनि थाखाय बेसेबां खहा गोनां सानो नोंथाङा
औ एमाजना हाग्रामाया जिथुबा ओ एमाजन हाग्रामा ओ साउथ आफरि साउथ आमेरिकायाव दङ' माने खोला आमेरिका हादोरमायाव दङ' बियो बियो जोंनि बुहुमनिनो बेखौ संफ्ल' होननाय जायो। बे खौ जुदि दाननाया बांद्रायदोंबा जोंनि बुहुमा सानसे समावहा बिनि बिदुङा गोबांथार जागोन आरो ना बेखौ बाहायनो बा बिनि थाखाय जिउआरि मानसिफोरनि खैफोद आफोदफ्रा बांद्रायगोन बेखायनो बेखौ बायनाया मोजां बा सोरखाराबो बेखौ गासैबो ग्लबेल वर्ल्ड लिदारफ्राव बेखौ साननांगौ दायो बेबायदिनो जोंहा बिदुंफ्रा बांगासिनो बुहुमनि बिदुङाबो बांगासिनो सानफ्रोमबो औ नंगौ नोंथां जोंहा समा जाबाय नामा औ दे गोजोननाय थाबाय दे नोंथांजों रायलायनानै। दे दे उम।